औ गां।
खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ हेलौ नोंथां।
अह खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओम खबरा बोरै मोजांआनो ना ओम? ओ नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओम नोंथांनाव आं मोनसे टपिकनि बागै ओ सोंनो सानदोंमोन बे टपिकआनो जाबाय जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओ ओंख्रिनि बागै नोंथाङा ओ बिनि बागै खोन्थानो हागोन ना?
औ आयदाया मोजाङानो दे नोंथां। बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो।
उम
ओ जों बर'फोराथ' गुबैयै ओंखामखौनो जानानै थायो बांसिन। बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोम नि ओंख्रिफोर संनानै जायो जेरै अनला मैथा थास' आरो नारजि। बेजों लोगोसे औ खोनादोंना नों थाङा औ बेजों लोगोसे बेफोर ओंख्रिफोरखौ जेनेब्ला बेदरफोरजों जायोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो ओंख्रिया।
दा बेफोर ओंख्रि बेफोर ओंख्रिफोरखौ
खोनादों ना?
औ नोंथां।
आं
बेफोर ओंख्रिफोरनि थावनाया गुबुन रावफोरनिबो ओंख्रिजों गोरोबा जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा। ओ नोंथांनि मोजांसिन मोननाय बर'नि ओंख्रिनि मादाव बबे मोनसेखौ साबसिन मोजांसिन मोनो नोंथाङा? फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन। अ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि ओ बर'नि सबसे ट्रेडिसनेल ओंख्रिनि ओ मुंफोरखौथ' नोंथाङा मोनथिखायो बेफोर ओंख्रियानो जाबाय
जाबाय औ
बि कलेज प्रजेक्ट के लिए काम कर राए मिदियाम बात कर हा सिंगल रुम हेना सिंगल रेहता ओ बेफोर ओंख्रि ट्रेडिसनेल ओंख्रिनि बागै आं बुंनो हागोन आरो बे फोरनो ओंख्रिया आं साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाबाय ओ सबायजों ओ सबायजों दाउ ओ बेखौ जों बयबो बर' सुबुंफोरा जों बे ओंख्रिखौ जों जायो माने सबसे गोथावसिन जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि बेफोरनि मुंफोरा जाबाय ओ जेरै उम अनलाजों दाउ। सबायजों साम' नारजिजों अमा मैथाजों ना। गोबां रोखोमनि थास' बिसं, थास' बिबार, बे गोबां रोखोम रोखोमनि ओंख्रि दं साबसिन आं गोथावसिन सिन मोननाय ओंख्रिया। जाबाय ओ सबायजों दाउ आरो बेखौ बोरै सङो आं नोंथांनो खोन्थानो हागोन। ओ जों बेखौ संनो थाखाय। सबायजों दाउखौ संनो थाखाय। जों जों गिबियाव गिबियाव जोङो ओ। सबायखौ रुग्रोनानै एबा ओ साफा खालामग्रोनानै लानानै रुग्रोनानै लानानै ओ जोङो दाउ उम दाउखौ जोङो ओ गिबियाव साब फा खालामग्रोनानै लानानै जोङो एवग्रोनानै एसे एवदबनानै जोङो बिनि उनावहाय रु रुखानाय सबाय खौ जोङो ओम होनानै जों बिदिनो ओ नांगौखिनि बानलु एबा संख्रि, मस्ला जों मा मा रोखोमनि जों ओ गोबां रोखोमनि जों मस्लाफोर होयो बेफोरखौ जों होगोरना लानाय जायो बिनिफ्राय जों दोआव इदि संनाय जायो आरो ओ नोंथाङाबो मालाबा जाफेरबायना बिदि ओंख्रिखौ उम बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरा जों जों गोबां रोखोमनि जों ओ मैगंफोरजों जानो हायो जेरै अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ मेवा एबा एम्फौ ओ मुदुफुल बिबार ओ बिदिनो दाउ एबा ना जों गोबां रोखोमनि जों मे गंजों मुवाजों जों जानो हायो बेखौ ओम बिदिनो ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि माने बियो ओम मोनसे जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि आरो बेफोरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां न'आवनो एबा ओ बिदिनो आबाद मावनानै जोङो बिदिनो मैगं गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोङो मैगंखौ जोङो ओ निजेैनो गावनि न'आवनो जों गायनानै लाफा एबा लाइ गोबां रोखोमनि मैगं गोजां बोथोराव ओ गुसु बोथोर बेखौनो जों मोननाय मैगं जों गायनानै जों न'आवनो ओ जानो हायो जोङो जेरै ओ आलु ओम बिदिनो ओ लाइ, लाफा गोबां रोखोम मैगंखौ जोङो गायनानै जानो हायो जेरै दा दैज्लां समावथ' जोङो ओ इदिनो ओ न'आवनो मावनानै मोननाय ओ सबायबिमा भिन्दि जेरै जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो ओ आबाद मावनानै जों न'आवनो माने गायनानै जों जानो हायो जोंनि बे मोन से गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'नि मोनसे नेम आरो बे बेफोरो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ दैज्लां सम एबा दैज्लां समाव जों ओम गोबां रोखोमनि जों मैगं मोननो हायो जेरै थास' थास' खौ जोङो ओ बिदिनो थास'नि थास' बेदरखौबो जों जानो हायो आरो बिनिफ्राय थास' आइ थिं एबा थास' बिबार जों बेफोरखौ ना एबा जों बेदरजों जानो हायो आरो। गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै बिदिनो आरो दैज्लां समाव मोननाय एबा ना बेफोरजों जों मैथाजों जानो हायो। नोंथाङाबो बिनि बागै एसे माबा मोनसे बुंबावनांगौ दंबा बुंनो हागोन।
औ नोंथां।
ओं।
दा जों बर'फोराथ' बेफोर ओंख्रिनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन गुबुन मुलिफोरबो खांनानै जेनेबा ओंख्रि संनानै जानो रोंगौ जेनेब्ला न'आव गायनाय आबादनि अनगायैबो
उम।
जेरैहाय हाग्रायाव मोननाय माखासे। बिफांनि लाइफांनि बिलाइफोर बा रोदाफोर
उम
बेफोरजोंबो ओंख्रि संनानै जानो रोंगौ जोंनि बर'फोरा बेनिफ्राय जों बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ मोजांसिन मोनजानाय बेदर बेदरानो जाहैबाय अमा। बेनिफ्राय जों बर'फोरा दैयाव मोननाय जेरै खांख्राइ, ना, गांजेमा, खुसिया बेफोरखौ बांसिनै जायो। बेनि अनगायैबो एम्फौ लाथा बेबो बर'नि मोनसे मुंदांखा जाग्रा
नंगौ नोंथां
दा बेफोर जाग्राफोरखौ जेनेब्ला जों आलासि जालायनाय बा माबा मोनसे प्रग्राम बा हाबा हुखा एबा बैसागु फोरबोफोरनि समाव जोंङो जयै जालायनायखौ नुनो मोनो
दा नोंथां बुंलांनाय बायदिब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जों ओ न'नि आबाद मावालासिनो जों ओ हाग्रायाव मोननाय मैगंखौ जों जायो बेखौ नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिब्ला ओ नोंगौ जों माने गोबां रोखोमनि जोंङो हाग्रा मैगं मोननो हायो जेरै ओम जेरै जों बर'फोरा माने जों देहा माने जों लोमजानाय एबा खर' जानाय गगा मोननाय बेफोरबायदिखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो ओ मोनसे माने हाग्रायाव बुथुमनानै जोङो मोनसे ओ माने ओ माबा संनाय जायो जोङो दाउजों जों बिदै संनाय जायो बेखौ बेफोर मैगं आनो जाबाय जेरै जों हाग्रायाव मोननाय ओ मा मानामुनि एबा ओ इदिनोओ खिपि बेन्दों उम गोबां रोखोमनि बिदिनो मैगं दं जों माने बेफोरखौ जों हाग्रायाव मोननायखौ जों बुथुमनानै जोंङो जाला संनाय जायो आरो ओ बिनि अनगायैबो ओ जोङो गोबां हागायाव हाग्रायाव मोननाय बारायाव मोननाय जों मैगं जाबोनो हायो जेरै थास'फोर थास' एबा ओ बिदिनो उम गोबां रोखोमनि मैगं दं बिदिनो जों जानो हायो आरो बेफोरखौ बिनि अनगायैबो जोङो ओम न'आवबो मावनानै मोननाय माने जों बेफोरखौबो जों जानो हायो। ओ जेरै ओ खुमब्रा एबा हांसो बेफोरबायदि जों ओंख्रिबो संनानै जायो जानो हायो। एम्फौखौबो जोंङ एम्फौखौ जों न'आवनो फिसिनानै ओ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंना सोलिबोबाय थानाय मोनसे माने नेम बेफोरो ओ बर' हारिनि ओ एम्फौ एबा एम्फौ ला एम्फौखौ जोङो इन्दि बिलाइ एबा बेफोर ओ बिलाइफोरजों जोङो माने फिसिनानै जोङो न'आवनो जोङो बेफोरखौ खौ मावनानै जों मोननाय जायो आरो फिसिनानै जों जानो हायो। जेरै ओं गोबां बिदिनो ओ जिउ गोनां बुस्थुबो जों फिसिनानै जानो हायो जेरै दाउ एबा हांसो अमा बेफोरखौ जों न'आवनो फिसि फिसिनानै जानो हायो जेरै अमाफोरखौबो जों अमाया जोंनि मोनसे हारिनि माने मोनसे बेदर माने जों गोथावसिन मोननाय जों बेखौबो जानो हायो
औ नंगौ औ
अ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायल्लायनानै जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो इयुनाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन
औ नोंथां दे बिदिब्ला